औ खोनादों
खोनादों
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ आङो दा ओरैनो फ्रियैनो दं।
अ होनबा आं होनबा आंजों दसे सम सावरायनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
अ होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायदिनि। खोनादोंना बे बे टपिकआनो जाहैबाय औवा बेमबु ओ औवा होनब्ला जोङो मा जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो औवाखौहाय बिनि बागै सुंद'यै नोंथाङा बुंनो हागोन ना
हागोन नोंथां औवा होनोब्ला जोङो औवा बेखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै- न' लुनाय आरो माखासे आइजें आयलाफोर बानायनाय ओ ना हमनो बेफोर जेरै- जेखाइ खबाइ
औ
पल' ना जोबग्रा फल' बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो। आरो बेजों लोगोसे से आरो गोबां आइजें आइलाफोर दंबावो जेरै- सान्द्रि संग्राय बेफोरबाय दि आइजें आइला दंबावो आरो बेजों लोगोसेनो गोबां माने दामग्रा दामग्रा आगजुफोरबो बानायनो हायो आरो औवाजों औवानि औवाजों ओ बर' हारिमुनि माखासे दामग्राफोरखौ बानायनो हायो। सिफुं लाइग्रि ओ जेेजेंगा बेफोरबायदि दामग्राफोरखौ बानायनो हायो औवाजों आरो औवाखौ जोङो आबादथिलियाव ओ बेरा होनायावबो बाहायनो हायो मानो होमबा आबाद थिलिखौ ओ आबाद थिलियाव बेरा होनो गुबुन रोखोमनि लहा गुनाफोर बायदि बेरा होयोबा गोबां खरसा थाङो नाथाय औवानि खम खरसायावनो औवाजों जोङो आबादथिलियाव ओ बेरा होनानै लानो हायो आरो
औ औ
आरो नोंथाङाबो औवानि सोमोन्दै माखासे खोथा फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ औ नोंथाङाथ' औवानि बागै गोबां होनखाबाय सार बिदिनो ओ उम मानसिनो नांगौ खामानियाव बायनो हानाय जेरै ओ सान्द्रि बायदिसिना ओ बिदिनो खबाइ आरि ना हमनो थाखाय गुरनो थाखाय ओ बिथाङा नोंथाङा होलांखाबाय
औ नों
ओ जेरै जोङो सान्द्रि बानायनायावहाय जोङो मा औवाखौ सिगां दानहैग्रोयो आरो ना जेराव औवा दं बेयावहाय ओ बेनि गेजेरजों जोङो मा औवाखौ ओ थसे बा थनै दान्नानै लाबोग्रोखानायनि उनावहाय बिदिनो ज'खा लानानै हाब हाब हास'नानैहाय मा एबा दानस'नानैहाय बेखौ दानखावो आरोना फिसा फिसा दानखावनायनि उनावहाय बेखौहाय आर सैख्लाबबावो आरोना बिदिनो बिगुर एबा सिंनि माबाखौ लानानैहाय मोदोमखौ लानानै जोङो मा बेखौहाय सानद्रि हेबनायाव बाहायो आरोना सानद्रि होनबाथ' मिथिखायो नोंथाङाथ' ओ बिदिनो माइ सालिनाय बिदिनो एंखुर सालिनाय बिदिनो ओ माइरं सालिनाय बेफोराव बाहायो। नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायना औ बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरोना। संग्रायखौबो बेफोरबायदि मु खामानियावनो बाहायो आरोना ओ मानो होनोबा संग्रायाथ' ओ बिदिनो गब्लं गैयि नङा होमबा नोंथां? ओ सानद्रिया गब्लं गोनां जाहैबाय आरो ओ संग्राया गब्लं गैयि बेयावहाय माइ जावनाय ओमफाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गुन्दै जावनाय माइरं जावनाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो ना। नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा ओ उमह न' लुनाय आरिफ्राव जोङो बाहायो नङा होमबा? ओ बिदिनो थाखा फैसा जुदि गैयाबा औवाफोरनि गेजेरजों जोङो मा खम खरसायावहाय इदि उमह खामानि मावनो हायो आरोना न' लुनायावहाय मानो होनोबा बियो ओ इन्जुर हेबनाय आरो बेजों लोगोसे औवानि बायदिसिना औवाजोंहाय ओ थिं आरिफोरखौ खाथाब नो हायो नङा होमबा नोंथां? जुदि थिं गैयाबा जोङो मा थुरि जोङो मा थुरिफोरजोंनो जोङो मा न'फोरखौ लुनो हायो नङा होमबा? हानानैहाय ओ मानो होनबा थिंफोर बायनोहायो फैसा गैयि समावहाय आरो ना आरो गोदोनि समावहाय औवाजोंनो सोलिबोनाय नङा होमबा? ओ दंफां आरि फोर बेखौ जोङो बायनो हायियाव थाखा फैसा गैयियाव आरो दंफां आरिफोरखौहाय गोदाव सोराव दाननो मोनैयावहाय ओ जोङो मा औवाखौ बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो न' लुनाय जों खम खरसायाव बाहायो जेरै नोंथाङा होनबाय बेरा हेबनाय आरिफ्राव बिदिनो ओ बेराखौ मानि थाखाय बाहायो होनोबा जेरैबा जोङो मैगं गायबाय हथ' माइ आरि गायबाय जुनारफ्रा बेखौ जाफैनो हायियाव जोङो मा औवानि गेजेरजों बेरा दुमनानैहाय बेखौ प्रटेकसन एबा रैखाथि खालामनो हायो आरोना। नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हाबावो बिदिनो नाव आरि बानायनायफ्राव बिदिनो नाव जावनाय बिदिनो मा होनो बेखौ बैथा बेफोरावहाय जोङो थुनो हायो। लहा आरिफोर सोनानै बेखौ थुनो हायो एबा नाव जावनायाव जोङो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेर औवाया गोबां जुनारफोरखौ हेफाजाब होयो बिदिनो जानाय आदार बिदिनो ओ नांगौ रोखोमनि हेफाजाब होयो आरोना जुनारफोरखौ उदै सुफुंनायाव हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ जुनारफ्रा बिदिनो मैदेर आरो ओ मा होनो बेखौहाय मुफुर आरिफ्रा बेखौ जायो आरोना। आरो मोख्राफ्राबो बेखौ जायो अर गोरलैयारिफोरखौ मैदेराथ' बिलाइखौ जाबाय आरो आरोना मानो होनबा गोदै जायो बिसोरनि थाखाय बिदिनो गोबां रोखोमनि खामानि हेफाजाब होयो जोङोहाय जेरै साया होनाय बेफोराव खामानि होयो नङा होमबा नो थां जुदि जोंनि ओनसोलाव जुदि बिदुङा गोब्राबथार जायोबा जोङो मा औवानि खाथियाव थायोबा मा थान्दा बार मोनो आरो ना गुसु बार नङा होमबा नोंथां आरो बारहुंखा आरि बारनाय समावबो मा औवाया बिदिनो बायलाबाया आरोना ओ बिदिनो गोबां हेफाजाब फैयो आरोना बेफोरनि गेजेरजोंहाय आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां जेरै खामानियाव बाहायनो हायो बिदिनो ओ दामग्रा जन्त्र थांखाबाय सिफुं आरि खाम जथा खाम बानायनो हायो सिफुं बानायनो हायो बिदिनो गोबां दामब्राफोर बानायनो हायो नङा होमबा जेरै ओ बैसागुआरिफोराव फांसन आरिफ्राव बिदिनो रंजानाय सानाव जोङो बेखौहाय दामनानै जोङो रंजानो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङोहाय मा ओ खानजं आरि बानायनायफ्राव जोङो गोबां हेफाजाब मोनो आरोना खानजङआव जोङो अऔवानिफ्राय बानायनाय जायो माखासेफोराव आरो ना आरो दानि समावथ' प्लास्टिकजों बाहाय बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बेखौहाय मा जोंनि खानाय खाननाय आरिफ्रावहाय बाहानाय जायो नङा होनबा नोंथां? जेरै सि बेफोर माने सि दानाय समाव जोङो खुन्दुंफोर खाननो थाखाय बाहायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गोबां खामानि बाहायनो हायो आरोना आरो। नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजों माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औवा होनोब्ला औवाया गोसो हारिनि मोनसे आरो मोनसे लाइफां आरो माने बियो दंफां- दंफांबो नङा बियो दंफां नोंद्राया आरो बियो माने गांसो हारिनि मोनसे लाइफां बिफां आरो औवाया माने बिनि बिलाइआ एसे लावसेें जायो। ओम। ओमफ्राय बिनि गाबा गोथां जायो। आरो ओमफ्राय बिनि बिलाइआ एसे रोजायानो जायो आरो बियो गोजौजों सिदा थाङो। आरो खायफा खायफा एसे एसे एनैल' गेददा थायो। नाथाय सिदा थाङो आरो गोजौजों। बेखौ माने गांसो हारिनि नालाय बेखौ मोसौफोरा जायो।
औ -औ।
जाय गांसे जाग्रा जुनारफोर बिसोरो जायो आरो। मैदेर, मोसौ बेफोरो जायो।
औ।
आरो एसे नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आरो जोङो औवानि गोबां खामानियाव बाहायनो हाबावो‌ न'? बेजों लोगोसे जोङो मा ओंखाम संनायफ्रावबो हेफाजाब होनो औवाया। नङा होमबा? बिदिनो ओ बन आरिफ्राव गोबां खामानि होयो आरोना। गोदोनि समावथ' गेसफोर गैयाब्ला दंफां दालाय- दासाफ्रा जुदि गोरान बिदिनो बनफ्रा गैयाबा जोङो मा औवा गोरानफोरखौ जोङो मा दानखावनानै एबा थुख्रा-थुख्रा खालामनानै जोङो मा बिदिखौहाय ओंखाम संनाय आरिफ्र बाहायनो हायो। नङा होमबा नोंथां? जेरै औवा गोजां बोथोराव अर सायनो हायो औवाफोरनि गेजेरजों मानो होनब्ला बिनि खामलावनाया बिदिनो मोजां आरोना? मानसिखौ दुंलाबनाय खालामो गोजांनाय स मायावहाय, नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङोहाय मा, आबाद मावनायाव जुदि जोंनि दैया ओ बाराफोर जादोंबा ओ बिदिनो, गोजानाव थानानै जों मा औवाफोरनि गेजेरजोंहाय मा ओ प्रटेकसन खालामनो हायो आर ना रैखाथि खालामनो हायो। दंग'फोरावहाय बिदिनो ओ, बेरा होथेरनानै बिदिनो ओ हाग्रा बंग्राखौ नारसोना होनानै जोङो मा दैनि नाराथायखौ जोङो मा गोबांथिखौ खम खालामनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ, नोंगौ नोंथां।
आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा ओ बिदिनो गेलास आरिफोर बानायनो हायो औवानि गेजेरजों, नङा होमबा? दै लोंनाय आरिफ्राव जों गोबां मदद मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा ओंखाम संनाय बिदिनो जुदि जोङो दाबसे जायगायाव जोङो मा बिदिनो ओ बेरायहैनो थाङोब्ला बिदिनो हाजोफ्राव जोङो थाङोब्ला औवाफोरनि गेजेरजोंङो मा ओंखामफोरखौ आरो बेदरफोरखौ जोङो संनानै जायो। नङा होमबा नोंथां? माबोरै सङो होनोबा ओ जोङो औवाखौ सिगां दाननानै गान्थि गोनां मोनसे लानानै आरो मोनसे गान्थि गियि लानानै बेखौहाय मा, दानस'नानै बे गुदुङावहाय ओंखाम आरिखौ दैजों लगायनानै बेखौहाय ओ सोनानै अरनि गेजेरजों बेखौ मा संनानै जानो हायो। मानो होनोबा गोथां बुस्थुखाय बियो मा खामजोबथारा आरोना, ओ बिदिनो ओ संनानै गोबां जानो हायो। बिजों लोगोसे बेदरफोरखौबो बिदिनो सिङावहाय सोनानै बायदिसिना मस्ला-मस्लि सोनानै जोङो मा अरनि गेजेरजों बेखौहाय मा गोथां बुस्थुखौहाय खामद'यैखाय औवाया मा ओ सिंनि बेदरा मोनो आर ना गुदुंनि गेजेरजोंहाय।
औ, नोंगौ नोंथां।
बिदिनो गोबां जोङो खामानियाव बायनो हायो। जेरै ओ लोंनाय बिदिनो ओ मा होननांगौ बिदिखौ ओ गोबां खामानियाव बायनो हायो आरो ना बायदि बायदि रोखोमावहाय जेरै- लेखा आरि खालामनायफ्राव जों बायनो हायो जेरै जोङो माखौ इउस खालामदों होनोबा जोङो औवाफोरनि गेजेरजोंहाय ओ लेखा बायदिसिना खालामनानै जोङो मा बेयाव लिरनो हायो।
औवानि गेजेरजों माने दारिमिनाव ओ औवा, खौ लांनानै बे औवाजोंनो, ओ दारिमिनाव लेखा बिलाइ बानायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ,
बो हेफाजाब होयो बे औवा बिलाइआ गोबां रोखोमै ओ, नर्थ इस्ट ओनसोलाव जायो आरो
औ औ आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा गोबां खामानि बाहायनो हायो जेरै जोङो ओ फाननानै बेखौहाय गायनानै एबा फाननानै ओ जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां, ओ होनबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा औ
सावरायनायाव, गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय, ओ बेनिखायनो दिनै बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै।
औ नोंथां